खोनादों नोंथां औ खोनानो नोंथां।
अ होमबा
खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां? अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' माने जाथ'वाखै।
औ नोंसोरनिथिं दा दिननि एबा मियाफोर बोथोरफोरा माबोरै जानानै थांगोन नोंथां
अ बिदिथ जोंनिथिं मैया आरो दिनि बोथोरा
बिदि मियाबो थिगानोमोन आरो दिनैबो मो मिया एसे एनै अखा हानायमोन ना नाथाय दिनै एसे मोजांसिना आरो बोथोरा
औ थ जोंहा बिदिनो मोनसे टपिक जे जोंहा बिदिनो मानसिया गावगायनि जे दामनाय देनाय एबा गित गायनाय एबा मोसानाय बिनि बागै एसे बिदिनो सावरायनोसै ना नोंथां थ गिबियावनो आं जागायजेननोसै थ जों दामनाय देनाय एबा गित बिदिनो खननाय एबा मोसानाय जों बयबो मिथिखागौ आरो हारिया गावबाागाव मोनसे बिदिनो बिदिनो मोसानाय एबा दामनाय देनाय बयहाबो थाखायो जेरै बर'हा बिदिनो मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय आरो बिदिनि बिहु बिदिनो हारसाफोरहाबो बिदिनो गोबां बिदिनो मोसानाय दोङो आरो जेरै जों गित गायनाय बेखौ बुङोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो जे मानसिया बे गित गायनायजोंबो गोबां रोखो खोमनि सोलायनो हायो माने गित गायनायाबो जे मानसिनि बिदिनो जे मानसिखौ बिदिनो मोनसे स्टेजाव फसंलांनो बेनि गिदखौ खोनासंब्लानो मानसिफोरा गोसो एबा गोसोफोरा सोलायनो हमो आरो जे नोंथाङाबो बिदिनो गितफोर गायफेरबायना गायफेराखै नोंथां खोनादोना नोंथां खोनादोना नोंथां उम खोनादोना नोंथां नोंथाङा एसे नेट गोनाङाव थांजागोन‌ नामा नोंथां खोनादोना नोंथां खोनादोना नोंथां खोनादोना नोंथां बे मोसानायबो आं बुंनो जे औ खोनादो नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादोना नोंथां
हेलौ
औ खोनादोना नोंथां हेलौ हेलौ
औ खो
औ खो औ खोनादो नोंथां
खोनादोना
औ खोनादो नोंथां नोंथांनि आवासखो खोनाफैदों आंनिखो खो औ आंनि सावनिखो खोनाफैया औ खोनायाखै नामा नोंथां औ औ खोनादो नोंथां औ खोनादो नोंथां
औ ओमबा नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो सैथो आरो नंगौ जों मिथियोदि बयहाबो बेबायदि मोनसे मोनसे दामनाय देनायफोर थायो जेरै मोजां मोनथियो हारसा आरो बर' गासैाबबो गावबा गावालार कालसार थायो गावबा गाव दामनाय देनाय जेरै बर' होनबाथ' जोंहा सिफुं खाम सेरजा जथा बायदि बायदिफोर थायो आरो बुंनो थाङोबा हार दासिम बुंनो थांङोबाथ गोबां रोखोमै थाबावो आरो जों मिथियो जेरै गिटार लोगोसे किसिय' बा अट' बेट एबा द्राम एबा बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा दोङो आरो लोगोसे आं बेखौसो सोंनो सानबाय नोंथाङा बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोननाय दामग्राया मा एबा बबेखौ दामनो मोजां मोनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ खोन्थानो हागोन नोंथां आंनि बिदिनो मोनसे दामनाया अट'बेट आ अट'बेटिक आ बिदिनो दामनायाव एसे बिदिनो गोसो दुंखाङो आरोना नोंथां
औ कारेन्टनो मोजां मानो होनबा बयबो मिथियो अट'बेट जायखौ जोङो गोदोथ' जोङो अट'बेट गैयि समाव जोङो मा द्रामस मा होनो दल दाम जायखौ जोङो बेबायदि बक्स फन होनानै दलखौ जों दा जों जायोमोन नाथाय गोदान मुगा नालाय बेनिखायनो गोदान गोदान टेक्न'लजि ओंखारबाय थादों जों मिथिबावयो किसिअ' किस सेरजा जायखौ मा पे होन्ना गाबोमोन जाय बोराय बोरायफोरा दामोमोन नाथाय दायो गिसियाव ओंखारबाय जों बक्सआव होनानै बेदि दामनो हायो आरोना ओमफ्राय
औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
खोनानो औ नोंथाङा
खोनादोंना नोंथां
नोंथाङा मा मिउजिक खोनासंनो मोजां मोनो नोंथाङा मा मिउजिख खोनासंनो मोजां मो